नोंथांनिसिम गोजोन सानजोफुं ओ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ
ए फ्रियाव दङ
औ दे नों एबा फ्रिदोंबा जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
मोसौ
औ मस बिदिब्ला आं जागायजेननोसै जेरै जोंनो मोसौआ फार्स्ट गिबियावनो जोंनो मोसौआ जेरै जोंनो गाइखेर होयो जों मोसौनिफ्राय गोबोर हासार मोनो बे गोबारा हासार खौ जों जेरै मैगं थाइगं एबा आबाद मावनायाव जों होनाय जायो आरो बे गोबोरखौ जोङो होयोब्ला आबादा जोबोरै मोजां जायो
उ ओ
आरो लोगोसे मोसौआ जोंनो। जों गोबोरखिखौ जेरैाय न' लिरनायावबो जों बाहायनो हायो आरो मोसौखौ जों जुदि मोजाङै फिसिनोबा जों मोसौनो टाइम मथे दै दौनांगोन गांसो गोसो होनांगोन आदार होनांगोन आरो
उ
दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
औ नोंथां नोंथाङा सिगाङाव जाफोर बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ
मोसौआ जोंनो गोबां हेफाजाब होयो जेरै जेरै जोङो मोसौजों हाल मोसौजों हालेवनो हायो मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो जेरै नों दहाय बुंलांदों नलिर गाइखेर मोसौनि मोसौनि गोबोरजों जोङो न' लिरो
औ न' लिरनो हायो औ नंगौ नोंथां
औ मोसौखौ मोसौआ जोंनो गोबां हेफाजाब होयो बेफोरनि अनगायैबो गोदोहाय जोङो मा होनो मोसौजों म होनो
हाल हमोन
हालेवनायनि अनगायैबो जेनेबा माबा माबि बुस्थुफोर रोगानाय बेफोराव गोदोनि समफोराव बाहायनायफोरखौ बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आथिखालनि समाव आथिखालनि समाव खिन्थु बेफोरबायदि माबाखौ नुनो मोनला रोगानायफोरखौ रोगाथायाइफोरखौ नुनो मोननाय नंला आरो
नंगौ नंथाव
औ नंगौ मोसौजों बे हालेवनायानो हालेवनाय बे गाइखेर होनाय गोबोर हासार होनाय बेफोरनो मोसौनि मोसौ फिसिनायनि मुलाम्फाफोर आरो
औ नंगौ नोंथां औ
जोङो मोसौनि गोबोर हासारखौ डाइरेक्टलि बाहायनो हाया माखासे माखासे सम जोङो गोबाव दोनथुमनायनि उनावसो आबाद डक्टरफोराव बे गोबोर हासारखौ सारनाययो आरो
जों सार नायं औ बिसोरो जेब्ला जमा जायो
औ ज'मा जानानै जेनेबा गोबाव सम सम बेखौ दसे दोननानैसो जोङो ओ आबाद फोथारफोराव आबाद फोथारफोराव सारनो हायो औ
जेरै रानो थाखाय स्नि दि स्नि दान बा ओ जिबा दानसो नांगौ जायो आरो
औ ओ बेफोरनि अनगायैबो जों जेरै मोसौ फिसिनानै माबाफोर खैफोद जेनेबा लोमजा साजाफोर जायोबा ए आखाइफोराव रां गैयाबा जों मोसौफोरखौ फाननानै उम रांखौ रांखौ मोननो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ
नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंहो नोंगौ नोंथां औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावदो नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबायदि दा बुंलांनाय जेरै मोसौनिफ्राय जों जोबोरै सहाय मोननो हायो आरो जोङो मोसौखौ फिसिनो नांगौ
उम
आरो मोसौ ओ मोसौ थायोब्लाथाय जोङो ओ न' खाथिनि खाला हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो जेरै जाहोनो हायो ओ
मोसौखौ मोसौआ जोंनि गोबां हेफाजाब होयो उम बेनि थाखाय जों मोसौखौ जे उम मोसौआ जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंबो मोसौखौ माने मोजाङै जोथोन ला -खिनांगौ जायो ओ जेरै ओ समाव खाहैनाय ओ गांसो मोजां जाहोनाय ओ गांसो हा हानानै जेनेबा न'फोराव संख्रिफोर सारनानै होनाय बेफोरनो आरो जेनेबा मोसौनियावबो जों मानसिफोरनि देहायाबोथ' थिग थाबाय थाया ओ बेफोरबायदिनो औ मोसौनि मोसौनि देहायाबो एखमबा नोरजिया जायो नालाय ओमफ्राय बेफोराव जों मोसौखौ मोजाङै जोथोन लानो गोनां जायो आरो डक्टरनि ओ डक्टरफोरनाव दिन्थिनो गोनां जायो
औ
उम बेफोरनो
जेरैहाय मोसौआबोथ' जेरै ओ ओ गोबां रोखोमनि दोङो जेरै जारसि मोखौ लकेल मोखौ
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि ओरैनो गामि ओनसोलाव मोसौ दङना गैया नोंथां?
दङ' नोंथां दासिमबो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां औ
उम मोसौआ जाहैबाय मोनसे बेसेन गोसा उम जुनार आरो
नंगौ नोंथां औ
औ गोबां मानसिफोरानो जोंनि जायगायाव दासिमबो मोसौखौ फिसिनाय जायो
जायोजे औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि जायगायाव ओ फियोना फैया मोसौ
औ फिसियो नों ओ जोंनि जायगायाव जोबोर ओ दङ आरो जोंहानि न'आवबो दङ' ओ माब्रै आरो मोसौनो जेरै जों। जेनेबा टाइम मथे ओ आदार होयो। आरो गांसो हानानै होयो।
औ।
ओरैनो लकेल मोसौआ जेरै जेरैहाय। नै थाम लिटार गाइखेर होयो आरो जारसि मोसौआ जाय फ्राय ओ औ ओ जिब्रै जिबा बा गोबांसिन गाइखेर होयो आरो।
उम।
जेरै जारसि मख जारसि मखौहाय फिसिबा जोङो जोबोरै जोथोन लानो नांगौ बेखौ जोङो न' सिंनि। फ्राय जेरै दिहुननो हाया बेखौ न' सिङाव जोङो खानानै दोननांगौ। आरो लकेल मोखौ बुङोबाथाय। जोङो लकेल मोखौखौ जों बारा जोथोन लायाबाबो जायो जेरै लोक ल लकेल मोख'वआ जाबाय। जेरै ओ सान्दुं सान्दुं एबा दुब्लि फोथारावबो जोङो। बे लकेल मोसौखौ जों दिहुननो हायो आरो ओ लक खेल मोखौआहाय एसे ए खस्थ'आ खम। ओ जारसि मुखौ एथे ओ खस्थ'आ गोबां जायो आरो। ओ नोंथाङा एसे ओ जार्सि मोखौनि बागै एसे। फोरमायथिनानै होदो।
औ। औ जारसि मोसौ जारसि मोसौआथ' जोंनिखि बारा गैया थेवब्लाबो। एसे एनै जा मिथिया बेखौ। औ ओ जार्सि मोसौजों बे लकेल मोसौजों। नों जिखिनि दिफारेन्सखौ नुदों बे नोंगौ। ओ अनेक एसे दिफारेन्स। नुनो मोनो आरो लकेल मोसौ आरो बे जार्सि मोसौनि गेजेराव। नोंथाङा जे बुंलांदों। ओ उम खम लकेल मोसौआ खम गाइखेर होयो जार्सि मोसौआ। खम गाइखेर होयो ओ जेनेबा। ओम लकेल मोसौ खौ फिसिनायाव जों बारा खस्थ' जाया। जारसि मोसौखौ ओ जेनेबा नों बुंनाय बायदि न'आव दोनबाय। थानांगौ नोंगौ औ माबा गांसोफोरखौ हानानै होनांगौ। ओम बिनि अनगायैबो बेलेग औ थाइम मथे जाहोनांगौ बिनि अनग गायैबो बेलेग बुस्थुफोर जेनेबा हा गांसोनि अनगायैबो बेलेग बुस्थु होनांगौ मोसौनो। मोसौ जारसिनो औ लकेल मोसौनिफ्राय जारसि मोसौ। स' गिदिरसिन जायो।
औ नंगौ नोंथां।
उम बेफोरनो।
औ। जेरै जोङो औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो। दाना एबा जों मोसौनो दाना होननानै बुङबा जों बे दानायाव जोङो जेरै। ओ गुन्दै हो होनांगौ जायो आरो गुर। ओ मिथाइ गुर आरो गोबां रोखोमनि जेरै उम ओ। कुबि ओ फान्थाव ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि। जोङो गलायनानै जोङो मोसौनो ओ दाना होनो हायो। बेबायदि होयोबा माने ओ मोसौआ गोबां ओ गाइखेर होयो आरो। औ।
आरो नोंथाङा मोसौनि बागै एसे ओ ओ फोरमायनानै होदो।
औ। ओ जुनार मोसौ जुनारा जोंनि थाखायथ' बिराद बेसेन गोनां नंखागौ जेनेबा मासे बिराद माबा आरो मोसौआ जेनेबा मासे मोसौनिफ्राय मासे मोसौ गायनि माबानिफ्रायनो औ मोसौ बे दामब्रि गायनिफ्रायनो जोङो माने उनावहाय बुरजा मोसौ बिदि जालांनो जालांनो हायो आरो मासेनिफ्रायनो एरलाङो मोसौआ
बिनिफ्रायनो मानै माथाम जालांनो हमो आरो जेरै एरलाङो आरो
औ एरलाङो बेबो मोनसे जाहैबाय मोसौनि मुलाम्फा मोसौ लानायनि
औ नंगौ नोंथां।
उम
आरो जोङो जेरै मोसौ फाननानैबो जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो जोङो जेनेबा रां रुफ फा मोननानै जोङो रैखा खालामनो हायो आरो औ। बेल' नङा जोंनो मोसौआ गोबां रोखोमनि गाय
औ औ
औ
मोसौ जों जों मोसौआ जोंनो सहाय होयखायनो जोंबो मोसौखौ मोजाङै जोथोन लाखिनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ
गोबां खामानिफोराव जों मोसौनिफ्राय जेनेबा हेफाजाब मोनो बेनिखायनो जों मोसौखौ जोथोनै लाखिनांगौ आं बेखौनो सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा बेमार आजार बेमार आजारनि अनगायैबो जेनेबा एडमिसन आरिफोराव रांनि गोनांथि जायो एखनब्ला बेफोरावबो मोसौखौ फाननानै जों जेनेबा रां आरजिनो हायो एडमिसनफोर लानो हायो। गोबां खामानिफोराव माबा हेफाजाब होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
उम
बिदिब्ला जोंनाबो समाबो सफैबाय नोंथां जों बेखिनियावनो टपिकखौ एबा माबाखौ जोङो
सावरायनायखौ उम नोंथांजों नोंथांजों मोसौनि बागै सावरायनानै आं गोजोननाय मोन्दों सानो माब्लाबाफोर रायज्लायबावनो सावरायबावनो नोंजों लोगो मोनगोन।
औ नंगौ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांसिम औ गोजोननाय थाबाय।
औ